औ नोंथांनाव कमस खोथा सोंनो सानदोंमोन ।
अ सोंनो हागोन दे।
औ औ औ माने ओ जि दानायनि सोमोन्दै आं सोंनो नागिरदों। औ। ए जानायाव जेनेबा ओ माबाफोर नेमखान्थिफोर थायो नामा जेनेबा जि दानाय बा जि सोंनायाव जेनेबा दिनै सोंनो हामा बा माबा मोनसे सोंनायनि नेमखान्थिफोर दङ? नेमखान्थिया जेनेबा ओ
मा होनो द दङआनो होनजायो मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो माखासे फोथायबोनाय दङ ओ माने जोङो बारायखौ लानानै मालाबा जेनेबा सुनिबार मंगलबार बेफोरखौ लानानैबो जो जोङो सोंनाय जाया जिखौ माने बारायखर होननानै जोङो साननानै लानाय जायो आरो बेफोर बारायफोरखौ
ओमफ्राय सोंनायल' ना दानायबो जाया दानायबो जायाना बे बार बाराय
दानायथ' जायो माने जोङो गिबि गिबि मा होनो जिखौ सोंजेनन्नायावल' जोङो बेफोरबायदि बाराय खराव माने सोंनाय जाया आरो
बे बारायाव सोंनाय जायो आरो
औ।
औ। ओमफ्राय बेनिफ्राय गोमालांनो हमनाय बे जि सोंनायाव गोमालांनो हमनाय माखासे आगजुफोर खोन्थानो हागोन नामा जेखौ आथिखालाव नुनो मोनलिया
अ बेफोर माखासे जोंहा जि दानायावथ' गोबां ओ आगजुफोर नांगौ जायो बेफोरनि गेजेराव गोमालांनो हमनाय होनोब्ला जोंहा माखासेफोर ओ दाथ' जोङो बांसिनानो जिफोरखौ दाला नालाय ओ माखासे जि दानायाव गोनां जानाय आगजु फोरफोरखौनि मुंफोरखौबो जोङो बावगारलांनो हमबाय आरो जोङो बेफोरनि ओ मोनसे जेनेबा ओ माखु ओ गन्सि बेफोरनो मा बेफोर मुवा खौनो जोङो माबायदि रोखोमनिमोन खौबो जों सि
जोङो माने जि दानायाव बाहायोआरो
बिदिनो बर'फ्रा गोदोहाय गावसोरनिनो गावसोरनि आखाइजों जि दानानै गानो जोमो नङा होनबा
औ
औ ओ बेफोराव औ ओरैनो हाथायनिफ्राय मा मा जिनिसखौ बायोमोन बिसोरो गोदोहाय
मोजां खोनायासै
ए गोदोहाय जि दानाय समाव बर' हिनजावफ्रा
औ
ओ‌ हाथायनिफ्राय मा मा जिनिसखौ बायोमोन माखासेयाथ' जेनेबा न'आव मोनखायो ओमफाय ओरैनो मा मा जिनिसखौ बायो हाथायाव बायनाय जायो मोन आरो
हाथायाव बायनाय होनोब्ला जोंहा ओ माखासे जिनिसफोरखौथ' जोंनो न'आव मोनो ओ हाथायाव बायनाया माने जोंहा रासो रासोखौथ' जोङो न'आव बानाया जोंहा बेखौ ओ लहा एबा बेफोरजोंनो बानायनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो रासोफोरखौ बायनांगौ जायोआरो जेरै जोंहा दङ खिलाबारि ओरैनोबाथ खिलाबारिखौ जोङो औवानिबो बानायो अब्लाबो जोङो बेखौ ओ लहानिखौ बायनाय बायनांगौ आरो आरो बेयाव दङ जोंहा ओ आगर आगराव दा जि दायोब्ला जोंहा ओ आगराव होनो मोनसे आगर दाग्रा मोनसे गुना दङ बेखौ बायनांगौ जायो
बेनिफ्राय माखासे आगरफोरनि मुं खोन्था
ओ खोनायासै
बरफोरनि आगरफोरनि मुं खोन्थानो हागोन नामा
हागोन जोंहाथ मो द खना फास्रा बेफोराव दाग्रा मा खासि आगरफोर दङ बेफोरनि गेजेरावनो मोननैसोखौ खोन्थानो हागोन ओ बेफोरनि गेजेराव दङ जोंहा ओ फारौ मेगन ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ ओ मकरदमा ओ बैग्रि बिबार ओ ओमफ्राय हाजो आगर ओम बिनिफ्राय दङ जोंहा लाव बेगर दाउसा मोख्रेब बिदिनो गोबां आगरफोर दं आरो
बिफोर आगरफोरखौ लानानै बा दखनायाव आलदा बा जोमग्रायाव आलदा बा आरनायाव आलदा बेफोरबायदि आलदा आलदा आगर होनाय जायो नामा जेनेबा बे फारसानि नैबे दखनानि बिदि बिदि थायो आलदा रानखानाय थायो नामा आगरफ्रा
आगरफ्राथ ओरैनो जोङो दखनायावबो जोङो मोनसे आगरखौनो दानायखौ नुयो बांसिन ओमफ्राय माने खायफा आगरफोरखौ जोङो दखनायावल दायो आरो माखासे आगरफोरखौ जोङो फास्रा यावबो दायो आरो
ओ हाजो आगर ओमफ्राय बुन्दुराम आगर नङा होमबा
औ औ
आगर गैयालासिनोथ माखासे जिफोर दङ नङा होमबा
औ
बेनि बागै खोनथानो हा
औ जोंहाथ जिखौ ओ माने आगर गैयालासिनोबो जोङो दायो
औ मा मा जि बिफोरो
बेफोरखौ जोङो दखना दायो दखनाखौबो जोङो आगर गोनांबो दायो आरो माहोनो आगर गैयिखौबो दायो आरो जोंहा दङ गामसा बेफोरखौ दायो
ओरैनोथ बेनि अनगायैबो ओ बिसना सादोरफोरखौबो दायो नङा होमबा
औ गोदोनि दिनावथ जोंहा ओ बिसना बग्रा बे जायखौनो बिसना सादर बेखौथ जोङो गावनि आखाइजों दायोमोन
ओरैनो गोदोहाय गोदोनि आदबजों दानाय दानायाव ओ दखना दानायाव सानबेसे नांगौमोन ओरैनो
ओ गोदोनियाथ जोंहा गोदोनि बर आइजोफ्राथ दखना दानायाव गोबां आखा फाखा मोन नालाय नालाय दखना गांसे दानोब्ला जोंहा बिदिनो खमावब्लाबो ओ सानथाम बा सानब्रै बेफोरावनो दाखांनो हानाय बेफोरखौ खोनायोमोन आरो
गोदोनि जि दानाय आरो दानि जि दानाय अनेक फाराग दं
औ
औ बेफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा फारागखौ जेनेबा गोदोनिया माबादि जायोमोन ओमफ्राय दानिया माबायदि जेनेबा गोदोनिया साननै सानथाम लायोमोन दानिया ओ सानसेयावनो हायो बेफोरनि बागै
औ गोदोनि आरो दानि होननानै बुङोब्ला माने जेनेबा जोंहा गोदो ओ थार्द साल न'आव आ आखाइजोंनो बानायनाय बेजोंनो दायोमोन जोंहा बेयाव दायोब्ला माने एसे गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरो आरो जोंहा दा नुनो मोनबाय गोदान जुन्थि जोंहा मेसिनाव दायो बेफोरजों जोंहा सानसेयावनो बेसेबांबा ओ ओ हाजार एबार जोङो जिफोरखौ दिहुनन्नो हायो
ओरैनो दानि गोदान आदबजों दानाया एसे ओ गोरलैसिन जाबाय नङा होमबा?
औ
बेनिफ्राय ओरैनो हाथायाव बा मार्केटआव ओ गाननाय बर'नि गाननाय जोमनायनि बेसेना बेसेबां बेनि बागै खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा गामसाया बेसेबां दखनाया बेसेबां आरनाय फारसा बा बेसे बेसेनि ओ फाननो हायो औ
जोंहा दख'नाफोरनि बेसेनाबो जोंहा दख आलादा आलादा दङ दख'नाया दङ जोंहा इदिनो माइदि दख'ना इन्दि दख'ना ओ मा होनो फास्रा आर'नाइफोराबो दङ। ओ आ इन्दि दख'ना आरो इन्दि फास्रा बेफोरनि बेसेनफ्रा माने जि लायै जि ओ माने आलादा आलादा जायो आरो
औ औ ओरैनो इन्दि फारसाया बेसेबां जायो?
इन्दि फारसायाथ' ओरैनो नोङो इन्दि गुबैनिखौ जोङो थामरोजा गाहाम ब्रै रोजा गाहाम होनो
औ बेनिफ्राय ओरैनो दख'ना आगर गैयि दख'ना दा
औ आगर गैयि दख'नाखौ जोङो माइदि दखनाब्ला जोङो बेखौ से जौ बाजि एबा नैजौ मा नै रोजास सरि नै रोजा बेफोरनि जोङो गाननांगौ जायो आरो जुदि जोंहा
बेफोरखौ जोङो थामरोजा बेफोरनि गाननांगौ जायो।
अ अब्ला दख'नाया माइायदि गोनां आरो मायदि गैयै थायो।
औ
मायदि गोनांखौ मायदि गोनाङा माबायदि?
माइदि गोनाङा जोंहा गाननोआव साबसिन जायो आरो जोंहा बेखौ मा होनो ओ गोबावसिन जोरो होननानैबो जोङो मिथियो आरो।
मा होयोब्ला मायदि गोनां जायो दखनाया?
गिबियावनो जोंहा माइदिनि दख'ना दानोब्ला खुन्दुंखौ जोङो ओ माइ बि माइ बिदि होनानै लाग्रोनांगौ जायो। खोनादों अ
दख'ना दानानै ओ बेफार फालांगियाव मोन सासे आयजोआ रांखावरि मदद मोननो हायो।
खोनायाखै
दख'ना दानानै सासे आयजोआ रांखावरि मदद मोननो हायो नामा? औ दानि जुगावथ जोंङो नुनो मोनबाय माने ओ दखना इदिखौ दानानैनो जोङो रांखवरि
ओम माबायाव बिथिङाव जोङो दावगानाय नुनो मोनदों।
बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम दानि सोमोनदै फोरमायनायनि था
औ